औ खुलुमबाय नोंथां खोनादों खोनादों
औ खुलुमबाय नोंथां
थाङो होमबा जागायनिसै खोमा
थां
जोंना टपिकफोरख खौ गाससिखौबो जजै ज' लाय लायलांसिना फाला फालानो नोंथां
औ रायलाय जायो नोंथां
औ दे अबे मोनसे टपिकनिफ्राय जागायनो सार नोंथां
गिबियावनो साम साफ्रोमबोनि माबा मोनसे दंमोन ना नोंथां
औ औ बेनो आरो दे नोंथाङा सानफ्रोमबोनि जिउआव मा माबायदि जानांगौ सासे मानसिनि सानफ्रोमबोनि जिउआ सासे मोजां गोजौ थाखोनि गियान गोनां सुबुं जानोब्ला नोंथाङा बिनि बायाव माबा मोनसे फोरमायनो सान सानदों ना
औ नोंथां नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोलाय बेखौ नोंथां
औ
बुग्रोरनाय
औ नोंथां माने सासे मोजां मानसि जानोब्ला सिखारनानै फ्रेस जानायनिफ्राय हमनानै ला खोनादोंना नो?
औ औ नोंथां खोनादों।
दे नोंथाङा फोरमायलांलाय आं एसे खामानि दे नोंथां जागायलाय
औ। सानफ्रोम औ नोंथां सानफ्रोमबोनि जिउ बुङोब्लाथ' नोंथां। औ फुंनिफ्राय जेनेबा फुंङावनो सिखारनानै न'खरनि माखासे खामानि बिमा बिफानि फुंनि खामानि खौ हेफाजाब होनाय नङा होमब्ला नोंथां? सिला बायदिसिना सिबनाय बिनि उनाव हाय फरायसालि बा कलेजनि सम जायोब्ला फरायसालियावबो थांनाय बा कलेजफोराव थांनाय नङा होमबा नोंथां? औ बेयाव थांनानै जोङो फोरोंगिरिफोरनि मोजां बोसो होनायखौ मोजाङै गोसो होना खोनासंनाय नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नांगौ।
फोरनि होनाय गियानफोरखौ मोजाङै गोसोआव लानानै खोनासंनाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां।
औ।
लोगोसे बिदिनो दैलि लाइफआव जेनेबा साननि जागायनायनिफ्राय जानाय फैयो ओंखामबो जानांगौ जायो। ओंखाम जानायावनो हमना ला बर'फोरनि आदार फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
उम बर'फोरनि मेन जानाय आदार होनोबाथ' ओंखामानो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओंखामखौ ओंखामखौ औ ओंखामखौ माबोरै माबोरै बर'फ्रा गावनो दिहुन जेनेबा ओंखामखौ माबोरै बानायनाय जायो? नोंथाङा बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा एसे
ओंखाम होनना बुङोब्ला थ' माइ आबादनिफ्राय मोननाय जायो। नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो? उम
गिबियावहाय अ
खोथिया फोग्रोयो नङा होमबा नोंथां? हमना ला जेनेबा दैज्लां बो बोथोर मोनफैनाय लोगो लोगो अखा अखा हानाय लोगो लोगो देब्रा दुब्लियाव दै जागोन अब्ला खो थिया सोमनाय जायो खो थिया जेब्ला खिलिहांजायो अब्ला बेखौ थिखांनाय जायो। ओमफ्राय खोथिया फोनो थाखाय मोजां जायगा मोनसे सायख'नानै हाब्रु होनानै बेयाव खोथिया सारनाय जायो आरो खोथिया फोनायावबो मोनसे नियम दं। जेनेबा खर'नि खर'नि गोजौआव आखाइखौ गोजौसिन लानानै माइखौ फैयोबा माबा राजा हरिचन्द्र ना सोरबा जायो होनना मोनसे फोथायनाय दं आरो गोदो गोदायनि समाव। आरो बे बि बे बे जायो होननायनि बि थिङाव माखासे बिगियानारि नोजोरजों नायोबा माखासे ओंथि गोनां माबाखौ गियानखौ न नुनो मोनो आरो नोंथां। माने खर' बे राजा हरिचन्द्र जानाय माने हमना ला बिगियानारि नोजोर जों नायनो थाङोबा खर'नि गोजौसिनाव लानानै जुदि माइ माइखौ फैयोबा हमनानै ला हाब ब्रुआव बांसिन हाबसोयो माइआ दा सोर बांसिन जानला मानला थारा फेरा जायो अब्ला खोथियाया मोजां जाया। बेफोरखौ बुजायनोनो माने बर'फोरा माखासे फो थायनाय नियमखौ बानायना लादोंमोन आरो जेनेबा राजा हरिचन्द्र जायो बेबायदि आरो
औ औ
अ खोथिया फोखांनायनि उनाव हमनानै ला हालेवनाय जायो हा खारायनाय जायो ओमफ्राय हाब्रुआ एसे गुरै जायोबा हालेवनानै आलि दाननानै आलि होनाय जायो ओमफाय हाब्रुखौ फोननानै खो खोथियायाबो सम जाबा खोथिया फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
औ बिदिनो माइ गायनानै उनाव जेब्ला माइया मोनो अब्ला बेखौ हानानै लाबोनाय जायो ओमफ्राय माइ मारा होनाय जायो नङा होमबा नोथां?
औ नोंगौ
औ माइ मारा होनानै माइखौ दिहुननाय जायो बेनि उनाव गोदोनि समनि बायदिबा उवाल गाह हेनाव उवाल उवालाव माइखौ देनानै माइरं दिहुननाय जायोमोन आ
औ नंगौ उवालफोराव दिंखिफोराव नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नांगौ ओमफ्राय गोदान जुगनिखौ नायनो थाङोबा माने माखासे मेचिन बाहायनानै माने माइर माइ खौ माइरंआव कनभार्ट खालामनायखौ आरो। माने माइनिफ्राय माइरं दिहुन नायखौ नुयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
औ बेनो आ
औ बिनि उनावसो ओंखामनि महराव फैबाय। नङा होमब्ला।
औ ओंखामजों लोगोसे आरो ओंख्रि जाफायो नङा होमबा नोंथां औ। औ होननानै बुङोबाथ' बर'फोरनि गेजेरावथ' गोबां रोखोमनि ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा। नोंथां उम गोरान एवनानै जानाय गिसि जानाय सिदोब सि खिदोब जानाय बिदै संनानै जानाय। नङा होमबा नोंथां।
अ नंगौ।
औ। लोगोसे बाथोन देनानै जानाय। गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन स्टाइलाव संना जानाय। खौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा नों थां।
औ नोंथां नंगौ। बेफोर मैगंफोरखौबो ओ न'आवनो मावनानै मोन जायो नङा होमब्ला नोंथां, गायनानै बा फोनानै औ। जेरै-आलु, मुला, लाय, लाफा। खुुमब्रा, जोगोनार। लाउ, जिंखा पथल होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बाहाय गायनानै मोनजायो।
आरो औ जायो ओमफ्राय ना बेदरनि बिथिङावबो न'आवनो दाउ, अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो। एमफौ नङा होनोमबा नोंथां?
औ हांसो जेरै बोरमा बेदर बोरमा नङा होनबा।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
माने बेफोरखौ दाउ बिदै जानाय हांसो बिदै जानाय। उम बेदर महरै बेफोरनो आरो नङा होनोमबा नों
ओ नंगो
औ थिग बेबायदिनो बिदै बिदै संनानै जानो होनबाथ' बेफोरखौनो जायो, लोगोसे ना फख्रियावबो ना फिसिनाय।
औ
ओम नायाथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गिदिर जाद। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो एम्फौ फिसिनाय। नोंथाङाथ' मोन थिगौखोमा एमफौखौ माबाय बिदि लानाय जायो फिसिनाय जायो।
औ मोनथियो नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन नोंथाङा मिथियोबा।
एम्फौ बुङोब्लाथ गिबियाव फिथोब नङा होमब्ला नोंथां। फिथोबनिफ्राय ओस हिरिं खारनाय जायो औ सिखिरिया सिखिरिया बिदै होयोब्ला बिनिफ्राय आरो एम्फौ फिसा ओंखारनाय जायो नङा होमब्ला। औ एम्फौनि आदार महरै बुङोब्ला इन्दि बिलाइ औ खारं बेफोरखौ होनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां औ जेब्ला एम्फौया गिदिर जायोबा बिमा जायो औ बेखौ औ बेखौ मोनसे औ बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोननानै फिथोब थोबो अब्ला बे फिथोबा औ सा नै बा सानथाम बिनि उनावहाय जिरोब्ला जाजाथाव मह
मोनो आरो औ नंगौ आरो लोगोसे बे फिथोबखौबो माने मा होनोमोनलाय गोबां खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां औ लोगोसे खुन्दुं दिहुननो बाहायनाय जायो आरो गोदोनि समावथ गथ थ फिसाफोरनो बेराम आजाराव थाबिस महरै बानायनानै गानहोनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
बेफोरजोंनो फिफौ फिथोबनि खुन्दुं बानायो खुन्दुंफोरजों गाननाय जोमनाय बानायनो हायो नङा होमब्ला नोंथां औ
उम फिथोबनि बानायनाय जि जि जोमफोराथ बिराद दाम बेसेना बारा नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
आरो माखासे औ ओं आरो माखा माखासे स्किननि बेराम आजारफोराबो खारो होनना मिथिदोंमोनै इन्दि जिखौ जोङोबब्ला नङा होमबा नों
औ नोंथां बाहायनायाव यावबो मोजां होननानै बुङो नङा होमब्ला नोंथां औ गाननाय जोमनायाव गुसु
दे नों थां होमबाथ नेस लोगो मोनगोन समाबो जाबाय दे
दे
दानथदो नोंथां दे
दे दे नोंथां ह